हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां। औ नोंथांङा दायो मा खालामगासि सिनो दं?
आं दंथ'यो दे ओरैनो नोंथां।
औ। नोंथांनो दिनै आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ।
खोनादों नोंथां आङो ओ माने औ सोलों थाइनि सायाव आं सावरायनो लादोङो नोंथाङा राजि दङ दा?
औ दङ नोंथां।
औ । जोंथ' अ' सोलोंथाइ होनोब्ला थाय जोङो माने साफ्रोमनिबो जों जिउ खुंनायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा?
औ।
जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौब्ला जों माबायदि आयदाफारि बायदि लानांगौ जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
दे अब्ला आंनो फोरमायना हो।
औ जागोन नोंथां।
ओं
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' दा जेरै नोंथाङा होनो जेरै बुंदों जा जोंनो सोलोंथाइया मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार आयदा आरो सोलोंथाइया।
औ
सोलोंथायाइानो माने ओ जोंनो माखासे खामानियाव जेरै गोनांथार सोलोंथाइ लायोब्लासो जों माखासे खामानियाव जों दावगानो हायो। बे नङा जेस सोलोंथाइ लाब्लानो बे सोलोंथाइजोंनो जों माबा मोनसे सोलोंथाइ लाबान दे जों माबा मोनसे सोरखारि साख्रि मावथारनांगौ मोनथारनांगौ बे नङा आर बे सोलोंथाइया जोंनि मोनसे गियान होयो।
मोनसे औ नंगौ नों नंगौ नोंथां उम।
सोलोंथाइनिफ्राय जोङो गियान मोननो हा
ओं गोबां ओम गि गियान मोननो हायो जों औ।
बेनिखायनो माने सोलोंथाया गोनांथार बिदिनो जोङो गुबुन हादोरफोराव दावबाय हैयोब्लाबो जोङो माखासे गुबुनारिनि रावफोरखौबो जोङो ओ माने रायलायनो गोनां जायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
खायनो माने स जों माखासे रावफोर जोङो सो-सोलोंथाइनि गेजेरजों गुबुन हारिनि रावखौबो जोङो सोलोंफानाय जायो आरो रोंलांनाय जायो बिदिनोबा जोङो बा अबेबा बायदि जायगायावनो थांबाय जों ओ बेबायदिनो स्टेसनफोरावनो जा बा बबेबा ओं बेबायदिनो बर्डफोराव लिरनानै दोननाय औ जे दावबायनायफोरावनो जा जेरै जों बर्ड फोराव लिरनानै दोननाय नाम्बारफोरखौ जोङो फरायनो हायाना। सोलोंथाइ गैयाबा। बेफोर बायदिखायनो माने जों फरायखांनो हायो। बा अबावबाफोराव थाङोब्ला जो जोङो गुबुनफोरजोंबो जों रायज्लायनायाव जे प्रब्लेम जाया। हेबायदि जायो। आरो माखासे
अब्ला नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिर लादोंमोन।
औ नों
गोनदा नोंथां? सासे सुबुङा
औ
सोलोंथाइ गैयालासिनो। बियो गुबुनारि रावखौ रायज्लायनो हानाय मोनथाय दंना गैया नों थां।
मानो मोन्थाइ गैया जानो नोंथां। मोनथाय बयहाबो दङ सोलोंथाइ गैयाबाबो औ सोलोंथाइ गैयाबाबो मोनथाय ओ बे गुबुन हारिनि रावखौ रायज्लायनो सोलोंनाय मोनथाय नों नोंथांनि गावबा गावनि सायावसो सोनारनाय आरो नोंथां माने ओ खायसेया माने ओ आं बेखौ बुंदों माने गुबुन हारिनि सोलोंथाइ गैयाबानो गुबुन हारिनि रावखौ रायज्लायनो रोङा। बेबायदिबो नङा माने जों सोलोंथाइ गैयाबा थाइ माने सोलोंथाइ गैया होनोब्ला थ' जों ओ जेरै जों फरायनाय खौनो जों हा फरायखांनो हाया जायोना बेफोरबायदि सोदोब लिरनानै दोननाय हां फोरखौथ' जों फरायनो हायाना नोंथां नङा होमबा आं बिदिखौ बुंदों आरो मा मा माने गुबुन हादोरफोराव दावबायहैनो थाङोब्ला बिदिफोर जोङो बा अबेबा गोजान गोजान लामायाव जेरै जोङो द डक्टर अजानाव डाक्टरफोरनावबो थाङोब्लाबो जोङो ओ जोङो माखासे जेरै माबा मेडिकेलनि नामफोर जेरैबा फरायनाय मानाय बेफोरबायदि नांगौ जायोना नो
नोंगौ नोंथां नोंगौ औ नोंथां
औ ओरैनो आरो नोंथाङा जे सोलोंथाइ माने आरोबाव
आं अब्ला नोंथांनियाव औ अब्ला नोंथां दे बुं होमबा आं नोंथांनियाव अब्ला बुंनो सान्दों नङा होमबा सो मोनसे आं कुइसन खालामबावनि सि ओ नोंथाङानो बुंदोंमोन फोरोंगिरिना होनानदोंमोन नोङा होमबा बुंहांदोंमोन सासे फोरोंगिरिनियाव नङा होमबा सासे फोरोंगिरि जानोब्लाथाय बेनियाव लोगोसे सासे फोरोंगिरिजो लोगोसे माने माने सासे फोरोंगिरि जानोब्लाथाय आरो ना बेनियाव माबायदि माखासे गोनांथि मुवाफोर थाफानांगौ जायो। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
बेनि बागै आङो ओन नोंथांनियावसो सोंलु सोंनो नागिद दोंमोन बेनिखायनो हायोब आं सानो आं सानोदि नोंथाङनो बेखौ बे सोंथिनि फिननायखौ जे सासे फोरोंगिरिनि थाखाय माबायदि सोलोंथाइ थानांगो
औ औ
गियान थानांगौ बेनि सायाव नोंथाङा इसे फोरमायना होद दो नामा?
आं फोरमायनो औ जागोन दे नोंथां। सासे फोरोंगिरिनियाव जोङो मा होनदों सासे फोरोंगिरिया जोंनो जाथारनांगोन जोंनो ग्रेजुयेट जानो नांगोन बा मास्टार ओ मास्टारस खालामनाय एम ए नोङा ओमबा ग्रेजुयेट बा एम ए फास बिदि जानांगोन आथिखालाव सिगांनि समाव ओ मेट्रिक पास जानाय आरो पिअ पास जानाय बिदियानो जोंनिया फोरोंगिरि आयदाफारियाव मोनो दानि समाव निउ इडुकेसन पलिसि होनोना जायखौ बेहाय जोंनो नांगौ जोंनो ओ बि बि ए पास जानाय ओ आरो जोंनो मा होनदो एम ए पास जानाय आरो माखासे स्ट्रिमानो जा आर्टस कमार्स नङा ओमबा साइन्स कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा बेनि बेखौ माने बेह बेटसेलारखौ नागिरनाय जायो आरो ना? बेहाय अब्ला जोंनो बै सासे फोरोंगिरिजों जोङो जानोब्लाथाय बेनियाव जोंनो नांगौ जायो जोंनो दिल एड नांगौ जायो जोंनि एल पि सेक्सननिफ्राय जोंनि एमइ सेक्सन सिम आरो जोंनो मा होनदो बि एड नांगौ जाय हाइस्कुलनिफ्राइ हाइर सेकेनदारि लेबेल नोङा ओमबा आरो जोंनो नां गौ जायो सासे फोरोंगिरि जोंनो गोजौ थाखोनि फोरोंगिरिब्ला जोंनो नांगौ जायो नेट स्लेट नांगौ जोंनो आरो जोंनो नांगौ जायो जोंनो गोजौ सिनथारनि फोरोंगिरिनोब्लाथाय जोंनो नांगौ जायो बेहाय मा होनदो जोंनो नेट स्लेटखौ कमप्लिट खालामना जोंना पि इदस डि एम फिलार ए एमफिल बेफोरखौ जोंनो मा होनदो माखासे जोङो आखाइयाव बुथुमनानै लानानैसो जोङो सासे फोरोंगिरिनि जों महर होनो हायो नंगौ ना नोङा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा औ औ बेफोर गुना सासे फोरोंगिरियाव औ बेफोर गुना सासे फोरोंगिनाव गिरिनियाव थायोब्लासो बेखौ मा होनदो जोङो फोरोंगिरिनि जोङो ओ गनायथि गनायथि होनायखौ जोङो दा बांसिन दाबावै जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
सिगांनि समाव बेफोर आयदाफारिफोरखौ एसे खम नु नुनो मोननाय जायामोन नाथाय आथिखालाव माखासे जोंनि नांगौ जि जिनिसफोरखौ जोङो लाफानाय बे जिनिसफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा बिदि जोङो माने ओ माखासे स्टुदेन्ट फोरफोरखौबो जोङो मा होनदो बिदिनो सासे फोरों ओ फोरोंगिरिया नङा ओमबा? गावनि दाथायफोर जि गावनियाव दंखायो नोङा होमबा? जेरै बेनि ओ बे दाथाय फोरखौ माने बेयो जेरैहाय दिजेन नोङा डिजाइन बा बेनि समायसार होनो हायो। नोङा ओमबा सासे फोरोंगिरिया समायस बे सासे फोरोंगिरियाव मा होनदो बेयो ग्रेजुयेट ग्रेजुेयेटानो जा जे एम ए आनो जा नङा ओमबा एम ए कमफ्लित जेराब उम बा कमारस आ नो जा बबा बबा साइन्सनियानो जा नङा ओमबा? बेजों लोगोसे मा दंफायोनो सासे फोरोंगिरिनि बे मानि फो हाय हायार सेकेन्डारि नङा होमबा बेनि फोरोंगिरि बेजों लोगोसे मा दंबावो बेजों बि एद बो दङो सोरबा आरो नेट स्लेट थायोब्ला बि एद बो नों खालामनो हायो। नङा होमबा बे जेबो खामनो हायो नोङो लेक्सार जानो बाथाय। नोंङो बिदि लानानै माने गोबां दावगालांनो नोंङो गोबां माने मावथाय बा नोंङो माबानो होनो हायो डिजाइन खालामनानै नों गाव लानो हायो आरो मा फरायसाफोरनोबो नोंङो गावनि जिबायदि रोंगौथि मोननाय बेफोरखौ नोंङो बेफोरखौ माने फोरमायनो हायो बे अब्ला नों बांसिन फोरोंगिरिया माने समाय सानसिनो आरो आंनि साननाय बायदिब्ला नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ दे नोंथाङानो फोरमायखाबाय दे सोलों ओ फोरोंगिरि जानोब्ला मा- मा नांगौ नंगौ दा आंङो मोनसे से खोथासो ओ सानदों आरो दों माने गोदोनि समाव मा बायदिमोन सोलोंथाइनि बि थिंआ आरो दानि समाव माबायदि जाबो बेखौसो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
फोरमायनो औ गोदोनि समावथ' गोबां मा होनदों जोंङो फरायसालिफोरा ओ माखासे ओनसोलफोराव गैजोबामोन। बबेबासो बबेबा एसे गोजान ओ गामिफोराव दरफा दरफा गामियावनो माने फरायसालि गैयामोन नालाय बबेबा एसे गोजान जायगाफोर बबेबा एसे गोजान गामियाव दरफ बारना बबेबा गामि दरनै बारना बिदियाव थांनायमोन। अबेबा बबेबा बै ओ बाजार हाथाइ हाथाइफोर हाथाय बायदिफोरावसो बबेबा बिदि फोरोंगिरि गंसेल' दं बिदियाव गोजान जायोमोन आरो सोलोंथाइ लानायफोरावबो। आरो फोरोंगिरिफोराबो सि सिगांनि समाव जोबोर खम जायोमोन। बेहायनो बेहायनो माखासे मा होनदो बेहायनो जोङो हान्थिनाय बायदिफोराव जोङो आरो फरायनायनि बागै एसे बांसिनानो जों माने गोसोआ एस गेलेमनायमोन नाथाय सिगांनियाव खस्थ' अ खस्थ'नि जाहोनजोबो एसे गे फलेबनाय फैयोमोन । माने ओमफाय नाथाय औ औ बेफोरबायदिबो औ औ नंगौ नोंथां आरो खामानियाव बांस सिन मुखुबमोन बांसिन सिगांनि मानसि फोरा खायसे न'खरनि एसे रोंगौथि गोनांफोराल' एसे फरायनायनि बागै एसे गोजौआव थिखोलांनायमोन नाथाय माखासे आबादारि न'खरनिफोराथ' बांसिनानो फरायनायखौ एसेबां ओ सिगांसिन लाङामोन आरोना। बिदिनो बिदियैनो एसे नोरोमै दंमोन। फरायनायनि बागै माने जौगानाय नङामोन आरोना थासारि नाथाय आथिखालाव मोनफ्रोमबो गामि गामि गंसे फरायसालि बां-बांसिनंओ प्रायानो नुनो मोन नंगना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ।
फरायसालियाव साफा साफा फोरोंगिरि नाथाय आथिखालाव बे फोरोंगिरिनि थाखाय मा होनदो टेट खुंनाय जायो नङा होमबा? नोंथां बैफोराव जि टिया बेफोर टेट होनाय फोरोंगिरिनि आं दहाय बुंलांनाय नङा होमबा? बेफोर टेटफोरो ओ गाहाय थाखोनि जेनेबा फोरोंगिरि जों जानोबा दिलेट जोंनो नांगौ जायो जाहाथे बेयो जोंनो ओ आं होन्दो जेरैबा मेट्रिक पास पिअ पास सिगांनि समाव बिदिमोन नाथाय आथिखालाव जोंनिया बांसिन ग्रेजुवेट नागिरो आरो एम ए बिदि नागिरो बेजों लोगोसे मा होनदो नों थानांगोन एल पि निबाथाय नोङो दिलेट थानांगोन ‌। बिदिनो माखासे टेट खुंबाय आरो माखासे हाइ सुक कुलफोरावबो बेयावबो मा होनदो
खोनाबायना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ। दे होमब्ला समाबो जाबायना जोंना नोंथां।